औ लोगो औ खोनादों। औ खोनादों।
ए मारै दं?
ओम मोजाङैनो दंथ'यो।
ए ओमफ्राय फिथाइ सामथाइ जानो फिथाइ सामथाइ जानो माथो लिंहरासै आंखौलाय?
फिथाइयानो नै थाइजौआनो गैखालाना थाइजौबो गैला। खान्थालबो गैला लिसुआथ' बारा थाइखायानो। बेखायनो आमफ्राय खाथि खाथिनि गथ'फ्रा मोनस्लाबियावनो खानानै लांजोबो।
दालाय माथो माथो फिथाइ सामथाइ दङ?
दा खान्थाल दङ एस्से दंनाया।
अ
औ ओमफ्राय बाखिथ' लेफआबो गैला। लेथुखु'फोर। उम बे माबा खाथियाव ना लामा खाथियाव ना बारियाव नुुवा नुस्लाबा लानानै थांजोबो। गथ'फ्रा गरम बन्द' बिराद
औ आं माबासो सों माबासो सोंनो हरदोंमोन
औ दे सों।
बै नोंसिनाव दङ'ना थाइजौ बिफां दङ' गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय लाबोनाय। बेबायदि बिफां फुलिफोरखौ बहा बायनाय जायोथाय?
ए बेखौहाय मा-माबा नार्सारिनिफ्राय लाबोदोंमोन लोगो।
नंगौ नामा?
औ बै पेट्रल पाम्प खाथियाव दङ'ना।
औ।
औ। बेवहाय गोबां रोखोमनि मोनो थाइजौआबोथ' ओ गोदोथ' बेफोरबायदिया एभेलेबेल नङामोन जोंनि जायगायाव दा बार' मास सिया सयमासजों द' दानजों खेबसे खेबसे खेबसे थाइग्रा बिदिबो दङ दंसोगारो। फिफांफोरानो। आरो गुबुन हादरनि मा मा मुं होनामोनथाय बेफोरबो दङ।
जोंनाथ' आंनाव लिसु दङ लिसुआबो एसे दं थायदोंमोन देग्लाय आमफ्रायो फाननोथ' मोनदों मोना नङा मोनदों आं देग्लाय लिसुखौ ओ नैजौ थामजौ किजिआव फानहरदोंमोन
उम आंबो खोनानो मोन्दोंथ' लिसुआ जोबोद दाम बारायदों होननानै
औ ओमफाय आङो बिनि थाखायनो दा थाइजौ, रो लिसुआथ' दंखायो जाहैबाय नालाय बेबायदिनो आं थाइजौ बिफांफोरखौ एसे फालांगि खालामनो हागोन नामा साननानै आङो फालांगि खालामथावथाव बे थाइजौ माखासे गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय लाबोनाय माखासे गुबुन गुबुन रोखोमनि थाइजौफोरखौ आं गायनो नागिरदोंमोन आरो। गायनानै जुदि उनाव फानजानाय जायोब्ला आङो फिथाइ साम फाइनिखौ बेखौ माने फालांगि खालामगौमोन आरो
औ
दा मानो होनोबा दा आथिखालाव मानो होनोबा फिथाइ सामथाइनि दामा गोबां जाबाय बेसेना बारायनायनिफ्राय बारायलांबाय दा बेनि थाखायनो बे फिथाइ सामथाइ नि फालांगियाबो मोनसे मोजां रोखोमनि फालांगि होननानै बुंजायो आरो आथिखालाव मानो होनोबा आथिखालाव बयबो ओ फिथाइ सामथाइखौ ओरैनो जानायल' नंला जुस बानायो बा बिदै बानायनानै लोङो बेखौ
औ
आरो माखासे ओरै वाइन होनो जायखौ बेबायदि वाइनफोरखौबो दा न'आवनो बानायनानै लोंसै ना गासिबो मानसिफ्रानो, बिनि थाखायनो आरो फिथाइ सामथाइजों गोबां रोखोमनि बुस्थु माने जाग्रा केक बायदिसिना बानायनायखौ नुनो मोनो नालाय बिनि थाखायनो आङो एसे फिथाइ सामथाइनि ओ फालांगि खौनो गोसो होसिनदों औ नों खालाय थाइजौ फान थाइजौखौ नोङो बेसेबां बेसेबां बेसेनाव फानहरा देग्लाय?
थाइजौआथ' माबाहाय ओरैनो बारा बेसेन मोनाखै माबा नालाय लकेल नालाय माबायाबो बिलाथियाथ' थाया माबायाखै आंनाबो दासिमबो बेबायदि जायाखै मोजां देरनाय जाया खै आरोना फानजालायनाय औ ओरैनो जानाय नायदों एबारहाय न'आवनो माबायदि जा जादों ओरै फानगोराखै आरोना
नंगौ नामा?
फाय औ ओमफाय ओरैनो जौसे रां सेजौ बाजि रां किजियाव बेफोरनिनो फानदों आङो बे बोसोरावहाय
उम नोंना खमद्राय जाबायदांहाय फाननाया माथो नैजौ थामजौ गाहामसिम जाहैयो
औ बे लकेल नालाय बेसेन मोनासै आरो गोखैसोमोन ना
ए
औ बारा माबा नङा औ बे बेलाथिफोरालाय माबायोब्ला उनावहाय फाननो मोनबा बेसेन बुरजानि फाननो हागोन आरो बे माबा बैग्रि बेलाथिया बेखौबो गायनाय लोगो
औ औ गायदो गा बेथ' दंखायोना आङो बैग्रि बिलाथिखौबो गायदों लोगो आङो बिगासेसो दङ बियो ओमफ्राय बैग्रिया दा थांनाय बोसोराव माने गायजेननायमोन नालाय बेखायनो बारा फिसाय थायाखै ओमफ्राय नायनोसै फैगौ बोसोराव माबायदि फिथाइ थायो ओरैनोथ' बांद्राय नङाबाबो एसे थोजासे ओ गायनाय खरसाखौ मोनदों आरो थांनाय बोसोरैनाबो देग्लायनियाबो आरो खालमासि बा माबायदि थायो बेखौ नेनांसिगोनसो बैग्रियाथ' जानो बिराद गोथावमोन माने गोदैमोन आरो नायनायावबो मोजां मोन आरोना एसे गिदिरानो देरदों आं आसा खालामाखै खैमोन जे जोंनि हायावबो बेफोरबायदि बैग्रिया देरगोन होननानै दा बैग्रि खौथ' आङो हाथायावनो फानहैनाङासै मानो होनोबा फालांगिरिफोरानो फैनानै न'आव फैनानैनो लांफैथारदों नागेर नागेर मानो होनोबा ओ बैग्रिखौबो आथिखालाव गोबां जासै बैग्रि बेलाथिनि दामाबो नैजि थाखा नैजि थाखा फवाबा ओरैनोथ' ब्रैजौ रांसिम बा नैजौ रांसिम जायो सेरसेयाव आरो बेनि सिगाङाथ' उब बिदिनो ओ माबामोन आरो गोबां दामसिम थाङो आरो बैग्रियाबो
नोंगौ
बेजों लोगोसेनो ओरैहाय आङो ओ थालिरनिबो बागान खालामदों नालाय थालिरनि बागानाबो दा थालिराबो दाम जोबोद दाम जाबाय नङा होमबा बाजाराव हाथथायाव आरो ओरै लोगोसे जे आङो थालिर आरो लेबु लेबु बागानखौबो खालामनाय जादों लेबुखौबो ओरै ओ फालांगिरिफ्रानो लांफैखायो औ गुबुन रायजोआव साप्लाय हरनाय जायो नालाय ओमफफ्राय बेखौ ओरै लांफैखायो थालिरफोरखौबो नागिरनानै लांफैयो आरो खान्थाल खौबो एसे फाननो हासोदों बे बोसोराव
उम खनला खान्थालाबोथ' गोबां बेसाद बानायो खान्थालनि गुबुन रायजोआवथ' बे आसारबो बानायोना?
औ औ
खान्थालनिबो आसार बानायो दा चिप्स बानायो खान्थालनिखौ खान्थालनिबो जेरै आलु थालिरनि सिप्स बानायो।
आङो मोनसे मोनसे आसारबो बानायदोंमोन लोगो। दा बेखौ आङो एबारसो बानायजेनदों नालाय दा माबायदि जागोन आं बेखौ बुंनो हाथ थ'वआ दा माबाखौ बानायदों आङोव मेवाइखौ आसार बानायदों आङो मानो होनोब्ला दा मेवाइ आसाराबो हाथथायाव गोबां नागिरदों माथो बायगिरिफ्रा। मे-मेवाया जोंना औवा बागान दं हिसाबै मेवाइखौथ' जोंहा मोनखायो नालाय बोसोराव ओंखारखायो बियो। ओमफ्राय दा बे मेवाइखौ आङो मोनसे आलादा रो खनि मोनसे आसार बानायदोंमोन आरो आङो। बे आसारखौ दायो मोननै रोखोमनि बानायदों आं मोनसेया जाहैबाय - रुदबनानैनो बानायनानै बिदि मस्ला मस्लि होनानै आङो। फिसा फिसा हानानै सोनानै दोनदों बयेम बयेमनो। गोथाव जादोंमोन बेबो दाख्लै जानाय नायदोंमोन आङो। ओमफाय मोनसेखौ जाहैबाय आङो हानानै ओरैनो हानानैनो आङो एसे फोरानस्रानै दोनदों आरो। दा बेखौ मा जायो अमा बेदर दाउ बेदर फोरफोरजों जायोब्ला नाफोरजों जायोब्ला खैसिब खैसिब गोथाव जायो आरोमा।
औ नंगौ आंबो जाफेरनायबाय ओरैनो बानाय फेन्नाय जायाखै बे मेवाइनि आसारखौ नाथाय आङो। मोनजादों आरो ना बा बाजारनि हाथाइनि बायनानै लाबोनायखौ गोथावनो जायो दे बेदरफोराव होनानै जाबा।
मोजाङानो बेफोरबायदिखौ न'आवनो बानायनानै जायोबा।
औ
आरो ओरै थाइजौ आसार बानायनानै दोननो हायो जलफि आसार। आरो थाइगिर आथिखालाव दा थाइगिर दि-ओंखारनाय माबा नालाय बोथोर नालाय दा थाइगिरखौबो हानानै आरामनो भयेमाव सोनानै संख्रि बानलु मस्ला मस्लि होनानै दोनोब्ला बेबो जानो जोबोद गोथाव जाहैयो उनाव।
औ नंगौ नंगौ आंहा नै थाइगिर होननानै दासो गोसोआव फैबाय थाइगिर। नि आसार बानायनो सानबाय थादोंमोन आंबो। सान्दुंफ्राबो मोजाङै दुङाखै नालाय एसे।
औ नों बे हाथायाव बाजाराव बायनाया जानो माब्रै बानायदों
औ गोबाव सम स्टर खालामनानै दोननाय जायो। औ।
औ बेदरफोरनि आसारफोरबो बानायसो गारदों माथो।
औ आथिखालाव बेदरनि आसार बानायोहाय माबायदि जागोन जानोसो सानलायलाङो आङो। बेदरफोरखौलाय आरो बोरै एफा गोबाव औ आसार बानाय मालाय माबोरैथो। दोननो फिथाइफोरा एसे आलादा जायो औ।
गाज्रि जायिनि माबा माबि होयोनो मालाय बे फालांगिरि जेन'बा नों रां खामायनो थाखाय दिहुनगिरिफ्राथ' सोलोंथाइ लानानैसो दि दों नालाय दा मोजांखौनो बानायोनो जाग्राफोराथ' फिननाय होनायाव थ' माथो मोजां गोथाव जायो होननानैसो बुंसोगारो।
नोंगौथ' आरो बे गुबुन रायजोआव साख्रि मावहैनाय जोंहानि। माबायाव रौनिया हान्जाफोराव थांनायफोराथ' लु न'आव फैबा गोबां लाङो बेफोरखौहाय हजोंहाय जाहैनो। दाउनि अमानि अमा बेदरनि आसार गोथावनो जागोन बयबो मोजां मोननायखौनोों खिन्थायो माथ
दे लोगो होमबा दोनथ'नोसै दे।
औ दे होमबालाय।